औ नोंथां खोनादों ।
औ नोंथां नोंथांखौ आं मोनसे इमपर माने कुइसन खालामनो माने नोंथांखौ औ
औ नोंथां सोंजागोन दे मा सोंथि सोङो नोंथाङा सोंजागोन ।
नै नोंथां जोंनि न'आव फिसिनाय जुनारफोरनि आरो हाग्रानि जुनारफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नामा मो नोंथां
औ नोंथांनि सोंनायखौ आं बुजिबाय नोंथांनि आयदाया न' फिसिनाय जुनार आरो हाग्रानि जुनार नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला नों नोंथांनि सोंनाय आयदा बायदियैनो आङो नोंथांनो एसे फोरमायलांनोसै सोंथाबै दसे उनाव नोंथाङाबो एसे फोरमायलां बिदिब्ला आं गि गिबियावनो बुंनो सानदों ओ न'नि फिसिनाय जुनारफोरखौ जोंथ' नुबोबायदि न'नि फिसिनाय जुनारफ्रा जेरै दाउ, बोरमा, मोसौ, अमा बायदिखौ जों फिसियो नङा होमबा नों थां आरो लोगोसे हांसोबो फियो आरो ओ हांसो, दाउ, बोरमा बायदिसिनाखौ फिनानैथ' जोङो रां खामायो आरो गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बेफोरनि सायावनो जों सोनारो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोथां नंगौ ।
जों बांसिनानो बोरमा फिनोब्ला बोरमाखौ जोङो फाया आदि लाबो गामिनि न'खरनि खाथिनिफोरनिफ्राय आदि माने मो उम गुबुननि बोरमाखौ निजे लाबोना फिसिना होना नै देरहोयो जेब्ला देरहोयो फिसा बारायो फिसाखौ रानो खायफाया आरो बोरमा फान्थाखौ लाबोब्ला बोरमा फान्थाखौ देरहोनानै स सरि सरि नोंथां एसे नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा एसे ओ बोरमाफोरखौ फाननानै बिदिनो रां खामायो आरो देरहोनानै हाथाय बाजारफ्राव लांनानै फानो नोंथां। बेनिफ्राय आरो मोसौफोरखौबो ओ बिदिनो देरहोयो मोसौखौ फिसा बारायहोयो आरो ओ गाइखेरोवनो फाननानै ओ बायदिसिना न'खरफोर खौ सालायो आरो नोंथां बिदिनो फिसिनाय जुनार होनोब्ला गोबां दङ जेरैहाय जोङो बांसिन बिदिनानो न'खरफ्रोमबो ओ फारिउफोरबो थायो फारिउफोरखौबो फिनानै जोङो फानहरो आरो दाउफोरखौबो फि फियो आरो दाउफोरखौबो फानो आरो न'खरावबो आलासि दुमसि फैबोला जानो थाखाय मोनसे खा खाजा जायो नङा होनबा नों नोंथां दाउफोरा औ। बिदिनो हाग्रानि बुंनो थाङोब्लाबो हाग्रानि दाउ बुहु गोबां दङ, जेरैहाय हाग्रानि दाउफोरखौ मानसिफ्रा मैहुर खालामहैयो गावनि जानाय जामुं खाजा खालामनो थाखाय। गुरगाफोरखौ आरो बायदिसिना दाउ दङ' हायदालबारिफोर दाउफोरखौबो गावो बाथुलजों आरो दाउ बुरगाखौथ' होनो थांफ्रामबाय थानाय नुयो। ओ थखनफोर लानानै ओ अरनबारिफोराव आरो बेफोरखौ लाबोनानै मानसिफ्रा गावनि खाजाफोर जायो लोंनायफ्रावबो जायो खायफाया आरो ओंखामजोंबो जायो। बिदिनो थिग बेबायदिनो हाग्रानि ओ गोबां जिब जुनार दंबावो दावमा दाउसा दंबावो आरो हाग्रानि दाउफोरखौबो खाय खायफाया लाना फैनानै फिफायो जेरै फाथ' दाउ फाथ' दाउ बेफोरबोथ' हाग्रानि दाउ नङा होमबा नोंथां? अ बेफोरखौ लाबोनानै मानसिफ्रा ओ न'आव फिफायो आरो बेफोर दाउआ न'खराव जिहेथु मानसिफ्रा जि रायलायबाय थायो बेखौ खोनासंना लानानै बिसोरबो मानसिफोरबायसा रायज्लायनो राव सोलोङो। नोंथाङाथ' थारैनो मोन थिखागौ नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो गोबां जिब जुनारखौ ओ हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ फिसि जाबावो दाउनि अनगायै गोबां दंबावो। ओ औ बेफोरबायदि दाउस्रि औ नों नोंथाङा बुंदों थारैनो सैथो दाउस्रिफोरखौबो फिसिनाय जायो आरो जिब जुनार फिसिनाया फिसिनाय न'खरनि फिसि नाय जिब जुनारफोरा नि गाहाय थांखि जाहोनानो जादों मानसिया जाहाथे नांगौ जानाय समाव रां नांगौ जानाय समाव बेफोरबायदि फिसिनाय जुनारखौ ग्रोबनो ओ हाथाय बाजारफ्राव लांनानै फानहैयो जाय रांखौ जोङो मोनबोनानै जोंनि नांगौ जानाय बेसाद जिनिसफोरखौ जों बायनानै लानो हायो बेफोरनि थाखायबो फिसिनाय जुनारफोरखौ जोङो मो फिसियो आरो दाउ बायदिसिनाखौ जोङो रांनि थाखायबो फिसियो। आरो आला सि दुमसि फायबोला जानो थाखायबो फियो। नोंथाङा अब्ला बेफोरबायदि फिसिनाय जुनार आरो हाग्रानि जुनारनि सायाव मोननैसो बिबुंथि होला होना होलाय नोंथां
नै नोंथां बेफोरबादि जोङो बेफोरबादि दाउफोरखौ फानना नै माने हा न'आव फसिनाय दाउ फोरा एसे आलादा जायो मानोना न'आव फिसिनाय दाउफोरा उदां उदां बेरायनानै बेफोरबादि उदां उदां बिरथिं बिरथिं भासा लामनानै बेफोरबादि माने जों नुनो मोना जोंनि जेब्ला न'आव फिसिनाय दाउफोरा जों खाथ'ख' खानानै बायदिसिना बासा बानायना होबा बेयाव बिदै दैनानै फिसा खांनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गुबुन हाग्रानि दाउफोरा बे फोरबादिनो हाग्रानि दाउफोरा ओ उदां उदां बेरायथिंनानै बिसोरो बिफां लाइफांफोराव बासा खानानै बिसोर बेफोरबादिनो जिउ खांदों बिसोरबो बिदिनो बिदै दैनानै जेफोरा बिसोरबो बिसोरनि फोलारखौ बारायहोदों मानोना खायसे खायसे दाउआ सोरबा उम खायसे खायसे दाउआ जेरै ना लांखार बायदिसिना दाउफोरा जेरै हाखरफोरनि गुदुं गुदुं बिसोर बासा बोनानै थायो बेफोरबादिनो जेरै बिफां सौग्रा उदकाटार बिफां-बिफां सौग्रा उदखाटार दाउफोरा बेफोरबादिनो बिफां स फ्लंनानै थायो खायसे आरो जे जलुंगि जायखौ बुङो जे जुलुंगि दाउआ जेरै बिफांनि बिलाइजोंनो बिसोर बा सा खाब्रेनानै बेफोरबादिनो दिन्दाङै बासा खानानै बिसोरबो थायो बेफोरबादिनो बेफोरबादिनो गोबां दाउफोरा गोबां बासा खामनानै जायो जेरै दाउब' हारिनि दाउब'फोरा-दाउब'फोरा गुफुर गुफुर दाउब'फोरा जेरै उवायाव बासा लानानै थायो बेफोरबादिनो दाउस्रिफोराबो गय बिफां नालेखर बिफां बायदिसिनायाव बासा ला खालामनानै थायो। थिग बेफोरबादिनो जोंनि दाउफोरा बेफोरबादि बासा बोनानै बेफोरबादि जोङो बासा बोनानै बेफोरबादि थानायखौ नुनो मो ना आरो थिंला बायनायखौ जों जोंनि न'आव फिसिनाय दाउफोर खौ बिदिखौ नुनो मोना। बेसोर मानसि जों माने मानसि फिसिनाय नालाय मानसि नुब्लाबो बिसोर गियि नाथाय हाग्रानि दाउ फोरा मानसि-मानसि नुबा माने बिसोरो गिनानै जेबोला बिरलाङो थिग बेफोरबादिनो हाग्रानि जिब जिब जुनारफोराबो बिदिनो सेम साय जों बोरमा फोरा‌ जेरै न'आव फिसिनाय न'नि गासिबो मुवा बेसादखौ बिसोरो गियि जालाङो माने मानसिखौबो बिसोर गियि जालाङो बे फोरबादिनो अमानोबो अमाफोरखौबो जोङो मोनसे दोन्दालजोंनो खानानै बेफोरबायदिनो लाबलाय ला बोलाय खालामो। नांगौ समाव बिसोरनो खाजा जाहोयो आदार जाहोयो। थिग बेफोरबादिनो गुबुन हाग्रानि अमाफोरा नाथाय बेफोरबादिनो नङा। बिसोर उदां उदां बेरायनानै बिसोरो हाग्रा ओनसोलफोराव फिथाइ सामथाइ बायदिसिना ना बायदिसिना हाखरफोरनि ना बायदिसि ना जालाबायनानै बिसोरो बेफोरबादिनो बिसोरबो जिउ खांबोदों मानो होनना होनना बुङोबा हाग्रानि हाग्रानि जिब जुनार होनबा जेरै जोङो खराइ, मोसा, सिंह बेफोरबादि मै बायदिसिना गोबांखौनो माने नुनो हायो। बेफोरबादिनो गान गान्दा, सियाल बेफोरबादिनो हाग्रानि अमा बायदिसिनाफोरखौ गोबांखौ माने हाग्रानि जिब जुनार होननानै जों मिथिनाय जायो नाथाय न'आव फिसिनाय जुनार जेरै मोसौ, बोरमा, अमा दाउ, हांसो दाउफोरनि बेलायाव दाउ, हांसो बेफोरबायादिखौ जोङो गोबां नुनो मोनो। हांसोफोराबो नाथाय हांसोफोरा दैयाव थायो नाथाय जोंनि दाउफोरा माने बोरियाव थायो। हांसोफोरा दैयाव सान स्रिनानै बिसोरो दैयावनो बिसोरो हा दैनि नाफोरखौ जानानै बि सोरो बिदिनो थांनानै थायो। बेफोरबादिनो हाग्रानि हा ग्रानि हांसोबो दङ। जेरै हांसो सिलारि जायखौ बुङो बिसोर हांसोफोराबो बेफोरबादिनो जोंनि न'आव फिसिनाय हांसोफोर बादि बिसोर दैयाव उदां उदां थानानै बिसोरबो बिदिनो दैनि बिलो बिलोमाफोरनि ना बायदिसिना साम' बायदिसिनाफोरखौ जानानै बिसोरबो जोंनि न'आव फिसिनाय हांसोफोर बादिनो बिसोरबो थायो। नाथाय बिसोरो नाथाय बिसोर बिफां लाइफां बायदिसिना खाथि खालानि हाखर फारसिंफोरनि बिफां बायदिसिना मानलानाय बिफां बायदिसिना जायथुब बिफां बायदिसिना बिफांफोराव बिसोर बासा बोनानै बिसोर बिदै दैनानै बिसोरबो बेफोरबायदिनो फिसा जायो। ना थाय जोंनि हां जोंनि न'आव फिसिनाय हांसोफ्रा बेफोरबादिनो जोङो हायाव माने बासा होनानै बासा बानायनानै होनांगौ जाययाव बिसोरो बिदै दैनानै माने बिसोरो बेफोरबादिनो फिसा जायो। थिग बेफोरबायदिनो बिदै दैग्रा हारिया बेलेग माने बेफोरबादिनो फिसा आजायग्रा जिबफोरा बेलेग जायो आरो। जायखौ जोङो जुनार हिसाबै मिथिनाय जायो। बिफोरो हा ग्रानि जुनारफ्राबो माने बोरिनिबो दोङो माने बेफोरबायदिनो दैनिबो दोङो। दैनि जुनार हिसाबै बुङोबा जों जेरै मा होनो घोरेल बायदिसिनाफोरखौ मिथिना मोनो नोंथां। सै जाय घोलेर घोरेलफोराबो बेफोरबायदिनो दैयाव थायो। जाहाथे हाग्रानि बेफोरबादिनो हाग्रानि जिब जुनार होनबाथ' हाग्रानि नाफोराबो गोग्लैयो नोंथां। न'आव फिसिनाय नाफोरा आलदा जायो माने बेफोरबादिनो हाग्रानि नाफोरा गुबुन जायो जदा जायो। जेरै न'आव फिसिनाय नाफोर बुंबा जेरै जों ना, रौ ना ना रौ ना ग्रास काट, पामप्लेट बायदिसिना नाफोरखौ मिथिनो मोननाय जायो नोंथां। बेफोरबादिनो भौ गा बेफोरबादिनो मिरगा बेफोरबादिखौ गोबां नाफोर खौ बायदिसिना ना माने न'आव फिसिनाय ना बेफोरबायाददि थायो नोंथां हाखराव जायखौ जों फियो बेफोरबायदिनो बाहेरा ना जेरै सें, गोरि बेफोरबायदि गोबां ना मोनो जेरै बारलि, बारलिफोराबो बाहेरा ना हिसाबै गोग्लैयो सल ना बायदिसिना ना खुसिया ना, थुरि ना बेफोरबो ओम बाहेरा नायाव गोग्लैयो।
औ नंगौ नोंथां।
गोबां माने नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनाय आयदाखौ आं बुंनो दंब्लाबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन समा जेब्ला जाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां गोजोनथों नोंथां गोजोनथों।